हाब
औ खोनादों
ओ फ्रि फ्रि दङना नोंथाङा दा? आसा आङो बे समाव नोंथांजों ओ दाथ दैज्लां दिन नङा होनोमब्ला बे दैज्लां दिनावहाय गोबां जायगायाव दैबाना जायो बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ कल खालामदों जुदिसो नोंथाङा फ्रि दङ ब्ला रायलायजागोन नामा?
औ नोंथां आं फ्रियानो दङ दा रायज्लायजागोन दे नों थां बुंनो हागोन
औ दा नोंथांमोननिथिं ओ दैबानाफोर जादोंमोन नामा बहाबाफोर?
अ नोंथां जोंनिथिंजायथ माने बेबायदि दैमा गिदिर गैयाना बेनिफ्राय माने एसेबां जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि दै लोमसावलाबायनाय ओमफ्राय बेबायदि दैबाना जानाय जोङो नुफेराखै आरो
आतसा
ओ थेवबाबो जोंना माने दुब्लि फोथारफोरथिंजाय माने दै बाना जायोबाथाय दंग'फोरा माने ओ थालाया दंग'नि थालाया थौले जालांनायलाय माने दैया एसे बेयावनो एसे माने उजिफावनानै लोमसावो आरो
अखानि दैफ्रासो लोमो आरो ने?
औ बेलसो लोमा
माने आजिखालि अखानि दैजोंनो गोबां बाना जायोथ जायगा लाना जायगा ओमफ्राय य औ जेब्ला अखाया गोबां हागोन अब्ला ओ बे बेबायदि नोंसिनियावहाय बेबायदि नफोर लोमलायनाय दैबानाफोर जाफे राखै नामा
ओहो जाफेराखै जोंनिथिंजाय
आदसा जोंनिथिंबो बिदिनो सेम कन्दिसन मानोनानै बुङोब्ला जोंनियाव मोनसे जोबोद गिदिर दैमा दङ जायखौ जों बेखि होननानै मोनथियो बेखि
औ।
बेखि दैमा बे बेखि दैमाया एक्सुेलि जोंनियावहाय बेबायदि दैखौ। औ माने गामि ओनसोल बा फोथार जोंनि बे आबादथिलिफ्राव औ बेबायदि दैखौ उसिफ'नानै दोनहोआ होननानै बुङोब्ला बे जोबोद गिदिर दैमाथ' बेयो माने। बोस्रोदलांजोबो दैमा रानब्लानो फोथारनि दैयाबो रानखायो आरोखि बेबायदि दाथ' गोबां जायगायाव जों दैबाना जानाय नुदों नङा होमबा। बोथिं अरुणाचल दा जों निउसफ्राव नुगासिनो दङ दैबानानि सोमोन्दैहाय। अरुणाचलावहाय गोबां। माने खहा जालांबाय दैबानाजों दा आरो बिथिं लक्षिम पुर साइदआव जायो दैबाना जोंहा
औ गोबां जानाय खोनायो।
बांसिनाथ' नुनायावहाय ओ। लखिमपुर साइदथिंनो बांसिन जायो सिलापुथार साइदथिंनो नङा होमबा?
औ नोंथां माने बे बेफोरबायदि दैबाना जाबाय थानाय जायगाया माने थांनानै थानो खस्थ' जायो आरो बिसोर। माने बिसोरना जों नुनो मोनो जे ओ जा बिसिनि जेसेबांखिनि जौगानाय। बेफोरबायदि माने बिसोरो नांगौबायायदि जौगाखांनो हाया। ओ बोथोर मोनफै फिनोब्लानो जेनेबा दैज्लां जाफैफिनोब्लानो माने फिन बेबायदिनो ओ। उननि बोसोरफोराव जानाय बायदि माने जाफिननायखौ जों नुनो मोन मोनो आरो जेनेबा सोरनाबा दै लोमसावनानै। ओ न' बां बायनायजों लोगोसे जेनेबा बै न'फोराव जिब जुनारफोर लायो। बेसोरबो माने मोनसे बिसोरबो थिनानै दोननाय सेभिंस ना। जोंनि न'खरनि बेफोरबो माने। थंस' जालाङो बिसोरो माने खहायानो खहा जाजाबाय थायो आरो। जाय जायगायाव माने गोबां दै लोमसावलाबायनानै बेफोरबायदि। दैबाना जानाय जायगा बेफोराव माने बेफोर। बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे बि बिसोरो आबादनि खेथ्रआवबो गोबां खहा जायो मानो होनोब्ला बिसोरो। माइ आबाद मावफुबाय थानाय समावनो बे दैज्लांनि समावनो माने गोबां अखाजों। माइफोरा लोमला जोबनानै। मानिफ्रायबा मानिफ्रायबा माने दैफोरा बेबायदिनो फैनानै बाला। आरि लानानै फैनानै माने बेफोर जायगाफोराव माने। बुसोमनानै दोनफैजोबो आरो।
फुलुं गाज्रि फुलुं माने ओ ओरैबायदि जायो बेफोरबायदि जुदि दै बानायाबो ओ सिस्टेम दङ जेनेब्ला नोङो। अखानि दैजों दैबाना जानाय बियो माबायदि होनब्ला बेयो जेब्ला दैबाना जागोन। अब्ला ओ माखासे ओम बिदिनो जोंनि मानसिनि नांनाय ओ माखासे बुस्थुफ्रा न'फ्राव थानाय माखासे बुस्थुफ्रा ल' मोनफा मोननै खहा जागोन बेनिफ्राय बिथिं ओ उम जोङो जिब जुनारफोरखौ लाखिनो थाखाय एसे खस्थ' जागोन नाथाय ओ बे बे अखानि दैया जेब्ला रानलांगोन अब्लानो जोङो सिगांनि बादिखौनो गोबां मथा मथि दैया रानलांजोबखांनायनि उनाव जोङो सिगांनि बादिखौनो जेनेबा गांसोफो रा रोदोमबोफिनगोन ओमफ्राय जोङो न'आव थाहैनो हानाय केपासिटि जाहैगोन नाथाय ओ हाजोफोरनिफ्राय दै फैनानै बुसोमनाय बा बबेनिफ्राय बा बायनानै ओ दैमाफोरनि औ औ औ औ दैमा निफ्राय जेब्ला बुसोमनानै माथावरि बायनानै जुदि ओ दैबाना खालामफैयोब्ला ओनसोलावहाय अब्लानिया बेयाव ओरैबायदि गोबां रोखोमनि खहा जायो आरोखि न' बां लानानै आबाद फोथार ओमफ्राय गोबां बिफां लाइफां आरो हायाथ' गोबां नस्थ' जाखायो बेबायदि ओ गोजान हाजो निफ्राय जुदि फैनानै बालाफ्रा बुसोम फैयोब्ला इदसेल' देरनानै जुदि दैफ्रा लोमनानै जुदि फुलुं गालाङोब्ला नाथाय बे आबादनि थाखाय मोजांसो जायो नाथाय नों बाला गोरान बाला जुदि बुसोमनानै गालांदोंब्ला
औ
बेबायदि दै बानाया इसे एसे खाफाल हमनो गोनां जायो आरोखि सिन्था जानो गोनां जायो।
बेबायदि फुलुं गालांनाय दै बानाया माने मोजां फारसेथिंजाय आरो बेबायदि बांद्राय लोमसावनाया माने खहा लाबोयो माने जोंनि गेजेराव जोबनो गैयै जों माने खहाखौ नुनाय जा
औ औ औ
हमनानै ला सोरनाबा हायानो जेनेबा बिगानैफोरल' दङमोन। बेफोरबायदिया माने दैनि माबा मोनसे जाहोनाव खुरख्लायोना नोंथां बेबायदि खुरख्ला जानायनि जाहोनाव माने खायसे खायसे न'खरफोरा माने गावसोरनि आंगो हाफोरखौ माने खोमाना लानो गोनां जायो। न' बांखौ खोमाना लानो गोनां जायो। सोरबा बेबायदिनो हर ससेयावनो माने गावनि जायगाखौ गारनानै खारस्लाब नो हायियावनो मोजां जि जोमफोरखौ बुथुमस्लाबनो हायियावनो माने दैफोरा लांजायो दै फोरजों लांजायो। बेबायदि माने जोबोर दुखु गोनां थासारिबो नुनाय जायो जोंहा जेरावनोखि जोंनि सा खाथियाव बोहैबोनाय दैमा होनोब्ला जोङो अरुणचल भुटान बेफोरनि फ्रायनो माने जोंनि बेखिनि बड'लेण्ड एरिया खिनियाव माने बांद्राय माने खैफोद लाबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोङो
औ औ औ औ गोबां जायगायाव बेबायदिनो गोबां हा खोमानानै लानांबाय नस्थ' जाबाय दैबानानि थाखाय दै देरनायनि थाखाय। गोबां जायगायाव आरोखि आ दे बुं नोंथां।
गोनां हाफोराव ओ दैफोरा जे लोमसावनानै फुलुं फुलुं जे गालाङो नों थाङा जे दहाय होनदोंमोन ना ओमफाय बेफोरावलाय बेफोरबायदि जायगा थासा खाथिनि सुबुंफोरनो था खाय मोजां आरो माने मोजाङै बिसोरो समाव आबादफोरखौ मावनानै लानो हायो आरो माने आबादफोरा जोबोर मोजां जायो बेफोर बायदियाव
अ
नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ नाथाय बाला फैफायो बालाजों फबनानै गारलाङोब्रा बिराद खहा जायोसै हाफ्रा।
औ बेनिफ्राय नोंथांमोननि खाथिनि बे बेकि दैमानि ओ बेकि दैमिया माबायदि एसे फोरमायनानै होनो हागोनना?
जोंनि बिनि दा बोरसि दैमाया दासान्दि जेबो बेबायदि माबा खोख्लैयाखै ओ माने जोंनियावहाय बिदि एसेबां माने गाज्रिद्राय थासारि लाबोनानै होयाखै बेकि बेकि दैमाया नाथाय ओ बिदिनो फिफटिन इयार्स बा टेन इयार्ससोनि सिगाङावहाय माखासे
औ
लानानै माखासे गामि बा न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामलांदों आरोखि खि दै देरनानै ओमफ्राय बिथिं
दुखु गोनां थासारि खालामो बिदिनो औ बुंलाय
उनावहाय नेक्स्टआवहाय सानजाहा खुरलांजोब बाय आरो बेबायदि जादों। गोबां खस्थ' जादों बिराद नस्थ' खालामलांदों आरोखि।
बेथ' गाहायै भुटाननिफ्रायनो
औ औ औ औ भुटाननिफ्राय औ औ भुटान भुटाना जेब्ला हगारनानै हरो अब्ला दैया बिराद गिदिर जायो आरोखि जोंनियावहाय दैबाना जायो। दैबानायाबो बे दै लाम बे गावनि लामाजोंल' देरो आरोखि ओमफ्राय बेलेगथिं बुसोमा।
औ आंथ' आं गोदो उन्दैयाव थांफेरदोंमोन आंबो बेयावनो माने अब्लाना बेबायदि दालां गैयामोन आरो।
औ औ औ औ औ औ उम दे नोंथां होमबा दोनथ'लायनोसै। सायाव औ दे